औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ
माबोरै दङ
आङो मोजाङानो दङ
मोजाङानो ना दासान्दि मा खालामगासिनो दङ
आङोथ दासानदि फिसा फिसौ खामानि मावनानै दंथ'यो
आदसा सरकारि साख्रिफोरनि आनजाद होआखै नामा नोंथाङा
सोरखारि साख्रिफोरनि आन्जादखौथ' आङो प्रिपेयार खालामगासिनो दङ आरो होगासिनोबो दङ
नंगौ ना दे मा कचिंफोर लादों नामा नोंथां अबावबा
आङो कचिंखौ आङो ओ फुल रेगुलार सिस्टेमाव लानाय जाथ'वाखै नाथाय आङो मोनसे तिथिनि थाखाय जेनेरेल नलेजनि थाखाय आङो ओ एसे एमाउन्ट होनानै एसे एसे लागासिनो दङ दा आङो फुल पेमेन्ट होननानै लानाय जाथ'वाखै दासिम आङो रेडि गैथ'वा। कचिं लानायनि औ इयुनाव आङो लागोन सानदों दा बेवहाय आङो माखासे जाहोननि थाखाय जोंहा समाबो मिलायाथ' दा सम मिलायैनि जाहोनाव आङो कचिंखौ लानो हायाखै नाथाय अनलाइननि लानो हायोमोन हानाया नाथाय अनलाइन लायोब्लाबो जोंहा माखासे प्रसेस थायो। प्रसेसखौ आङो ओ माने फल' खालामनो हाथ'वाखै दा जायनि थाखाय आङो दा दंथ'यो।
दे जायो जेबो नङा नोंथां। एसे गाव हारसिंबो सेल्फ स्टाडि खालामबानो जाबाय।
औ दा आङो बेखौबो एसे एसे खालामफागासिनो दङ साइदआव। दा माब्लाबा माब्लाबा सम मिलायनि जाहोनाव बेफोरखौबो खालामनो हाया दा जोङो सानफ्रामबो दा नायबाय थायोब्लासो माने ओ माबा जालाङो ओ हुदाया जालाङो दा
उम
सानफ्रामबो नायदावब्लासो माने सानफ्रामबो नायबाय थानो लुबैगोन माने हुदा खालामगोन दा बेफोर हुदाफोरा आंनाव बांद्राय सिखारथ'वाखै दा एसेखिनि नायनानै आङो साननै सानथाम द्रब थाबाय बिनिफ्राय आङो खेबसेनो एसे मोजाङै नायनानै आरो बिदिनो द्रप थानायनाय बेबायदि खालामगासिनो दं आरो
औ बेफोरबायाददिबा एसे खस्थ' जायो गोसोआव थानोबो औ। सोलोंनाय गियानफोरखौहाय बावलांफिनो।
औ दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ आथिखालाव?
आथिखालाव आङो मोनसे गावारि मावख'आवनो मावथ'नानै दंमोन नोंथां।
औ दा बेफोर बेफोरनि ओ माबाजों बेथनफोरजों नोंथाङाथ' सोलिनो हायो नङा होमबा।
सोलिनो दासान्दिथ' हाथ'यो हारसिं मानसि नालाय ओ नाथाय बेबायदि बि होननानै नाजायाबाबो जानाय नङा आंनिया आंनियाबो नोंथां आंबो लासै औ लासै लासैनो आंबो ना जागासिनो कचिंफोरखौ आंबो समनि आंखालनि थाखायनो लानो हाया लानो हायाखै बेबायदिनो अनलाइननि गेजेरजों माब्लाबा अनलाइनावनो दाथ' गोबां इउटुबावबो से मोजां मोजां चेनेलफोर दङ। दङसै हिसाबै बेफोरावनो इन्टारनेटावनो नायनानै आंबो सोलोंगासिनो दङ माखासे बे बुस्थुफोरखौ।
नंगौ दा इन्टारनेटाव नायनाय आरो ओ बिजाबाव नागिर बिदि नागिरै फरायनाइ बे सिस्टेमा एसे आलादा आलादा दा अनलाइनाव जों बयबो हाजोबखायो नाथाय जोङो बिजाबाव फरायोब्ला जोङो गोथौयै सामारिफोरखौ मोजाङै कनसेप्टफोरखौ मोजाङै बुजियोब्ला माने एटेमट खालामनो हायो होननानै आंनि गोसोआव मोनदांदों मानोना जों अनलाइननि ओ जोङो कुइसनफोरखौ नायोब्ला जों एसेबाबो ओ बुजिनो हायो हानाया थेवब्लाबो जोङो बेफोरखौ एटेम्ट खालामनायाव बांद्राय ओ माबानाय बायदि आङो मिलायनाय बायदि आं मोना नाथाय बिजाबफोरखौ फरायोब्ला बांसिनै माने गोसोआव थासिननाय बायदि आं मोन नाथाय इन्टारनेटाव फरायोब्ला एसे ओ गुलुं गुजुं जायो मानिबा माब्लाबा समाव जोङो ओ मिस्टेकबो मोन नाङो आरो माब्लाबा समाव जोङो ओ मोजांबो मोनो दा बेफोरखौ फरायोब्ला माब्लाबा जोङो बावगारनायाबो थाब जायो। नाथाय बिजाबाव मोजाङै फरायनाया जोङो गोसोआव थाबसिन थानाय बायदि आं मोनो आंनि मोन्दां
औ औ औ नंगौ नोंथाङा सैथो बेखौनो बुंदों गाव बिजाबखौ नायनाय नायनाय बोलायै बोलायै फरायनानै गोसोआव थानाया आलादा जायो एसेब्लाबो गोथौयै हाबसिनो मेलेमावबो औ
नोंगौ थारैनो। माने जोङो मबाइलाव नायोब्ला इन्टारनेटफ्राव नायोब्ला जोङो दसे समनि थाखायल' जायो बेयो।
सा साज्रां मालायनि सायावहाय मिथिनानै लानाय जायो आरो। लेखाखौ नायोब्ला औ लेखाखौ नायोब्ला गावनो फारि फारि फरायनानै माबा मोनसे ओ गावनो रिदिं खालामनाय जाबाय बे आरो गावनि मेलेमावनो हाबफिननाय बायदि खोमाजों हाबनानै एसे गोसोआव थानाय या बांसिन जायो आरो औ गावनो फरायथारनानै
औ माने जोङो बेखौ गोसोआव लानायाबो मानि गोबावसिन थायो आं थायो बायदि आं मोनदांदों आंनि एक्सपिरियेन्सआव। माने गोसोआव थाबाय थानाय बायदि मोनो आं। नाथाय अनलाइनाव फरायोब्ला एसेबाबो दसे दसेनो माने साननैजों सानथामजोंनो बेखौ ओ बावनाय बायदि औ बावगार फिनाय बायदि आं मोनो गुलुं गुजुं जायो हाननायाव गोसोआव थायोब्लाबो मानि बेमोनदां बैसोमोनदां आङो माबा गोरोन्थि खालामफ्लांबायदां बेबायदि साननाय मोनसे जायो नाथाय बिजाबाव जोङो खनसे फरायोब्लानो माने जोङो आनजादफोरावबो जोङो पेपाराव लिरनांगौ जायो नालाय एटेम्ट खालामनांगौ जायो नालाय दा बे बेफोरनि गेजेरजों मानि लिरनाय आरो फरायनाय बेयाव कम्बाइनेसन जायो आरो आनजादफोराव एटेम्ट खालामोब्ला माने बिजाबावनो नुखादोंमोन आं बिजाबावनो लिरदों बेबायदि मोनथियो होननाय
औ बि बेबायदि सानखान्थि फैयो गोसोआव फैयो आरो बिबदिबा औ। खोब मोजांखौनो बुंदों बिजाबनि फरायनायानो आलादााखा जिहेथु औ जायनि जाहोनाव जों उन्दै समाव फरायनाय माखासे खन्थाइफोरखौनो दासिमबो गोसोआव दङ नङासै?
नोंगौ सैथो बियो मानोना जोङो उन्दैयाव फरायनाय खन्थाइफोरखौनो जोङो दासिमबो मोनफा मोननै खन्थाइखौ जोङो फरायनो हानाय। बा गोसोआव थानाय आं दा आंनावबो दङ औ‍ दा मोनसे नङा मोनसे सिलेबास निफ्राय खन्थाइखौ हाखाथारगोन एसे हाखाथारगोन जों गोदो फरायबोनायखौ
औ मोनफा मोनफा थाखोनिफ्राय अबेबा मोनसे फरा खन्थाइ सल' म बेफोरखौ औ गोसोआव दासिमबो दं औ। नगौ।
उम नाथाय जोङो अनलाइनखौ अनलाइनाव फरायनायखौबो नागारनो नाङा मानोना जोङो सानफ्रोमबो रेगुलार खालामबाय थायोबा सर' खालामबाय थायोब्ला निस्सय बेबो गोसोआव लासैनो थालांगोन नाथाय मोनफा मोननैयाथ' जोंहा बावखागोन। बावनाया अब्लाबो मानि नायनानै लिरनानै फरायफिनोब्ला एसे मोजांसिन
मोजां जायो औ अनलाइनाव नायनायनि गेजेरजोंबो बेखौहाय जुदि जोङो खाथा लेखा लानानै राइट दडाउन खालामो ब्ला लिरनानै लायोब्ला निस्सय बेजोंबो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ गोसोआव लाखिनो हागोन नटस बानायनानै लायोब्ला
नंगौ थारैनो सैथो माने जोङो लिरनाय हुदा खालामोब्लाबो मान गोसोआव थायो फरायनायजों लोगोसे लिरनाय हुदा खालामोब्ला बा मानि गोसोआव थाब फैनाया जोंनाव जाखांफैयो। आं बेखौ मोनदांदों।
औ नंगौ नंगौ सैथोखौनो बुंदों नोंथाङा ओ नोंथाङा गोबाव सम जाबायमोन नोंथांजों रायज्लायैयाबो आङो नोंथाङा सोलोंथाइखौ बे बबेसिम लायामोनलाय?
आङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आङो दाथ' आङो मास्टार्सखौ रेगुलार खालामनाय जायाखै माने आङो फिजिकेलि थांनानै क्लास लानाय जायाखै नाथाय माखासे पि जि डप्ल'मा होननाय आङो दिप्ल'मा मोननै खालामगासिनो दङ। औ बेनिफ्राय आङो मास्टार्सखौ आङो खालामदों डिसटेन्स लार्निंआव आङो। एम एस दाब्लिउखौ एडमिसन खालामनानै दोनदों नाथाय दासिम स्टार्टिं जाथ'वाखै
आचसा बेनि आनजादखौ नोंथाङा दासिमबो होनो मोनथ'वाखै।
औ। दा आङो पि जि दिडप्ल'मानि आनजादखौबो दासिम जिरायथ'नाय जायाखै नाथाय आरो मोनसे पि जि दिडप्ल'मा नि आनजादखौ जिरायबाय दा आङो पि जि दिडप्ल'माखौ मोननै खालामदों। मोनसे इयारावनो
दा नोंथाङा माबायदि मोनदांथि मोनदों बे पिडि दिडप्ल'माखौ लानानै
औ दा बे दिप्ल'मायाबो मोनसे गोनांथार दिप्ल'मा दा दिप्ल'मा थायोब्लासो जोंहा साख्रि बाख्रिफोरावबो थाब एक्सेप्ट जायो होननानै जोङो मिथिगौ। आंनि मोनसे दिप्ल'माया जाबाय पस्ट ग्रेजुवेट डिप्लमा कम कम्पिउटार साइन्स एन्ड एप्लिकेसन होननाय मोनसे खालामगासिनो दं आं दा बेखौथ' जोंहा कम्पिउटार नलेज फोरबो जोङो बेहाय मोनो नाथाय साइन्सनि माखासे। टेकनिकफोरखौबो मोनो दा बेफोर बिराद गोनांथार आथिखालाव दा कम्पिउटार फैनाय लोगो लोगो जोंहा बेखौ दा बिसै साख्रि बाख्रि लौ औ बे फोरमानलाइखौ खौ होनो हायोब्लासो मानि इलिजिबोल जायो माब्ला बबेबा बबेबा साख्रिफोराव दा बिनि थाखाय आं बेखौ खालामगासिनो दं बेबो ओ जोब बेनोसैथ' बे मासावनो जोबनो हानाय आरो मोनसे पिजि डप्ल'मायाबो बेबो जोबनोसै समान समान आङो एडमिसन खालामदों। दा आङो मोनसेखौ फुङाव खालामो मोनसेखौ बेलासेयाव खालामो क्लासखौ। इलि थांनानै दा औ।
खोब मोजां नोंथाङा जे गोबां खस्थ' खालामगासिनो दङ गावनि इयुननि थाखाय बेखौ खोनानानै आङो जोब बोद मोजां मोनबाय आङो मिजिथियो नोंथाङा नोंथांनि नाजानायाव जाफुंसारनायखौ मोनगोन। अब्लालाय नोंथां आं दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा। औ गुबुन सानफोराव औ गुबुन सानफोराव आरो खौरां लाहरबावगोन दे।
गोजोनथोंसै।